हेल' हेलौ हेलौ हेलौ खोनायाखै नामा? हेलौ
औ
अ हेलौ। खोनादों ने?
खोनाब अ आनै खोनाबाय।
खोनायाखै खोनाबाय ने? माथो खालामदों दालाय? औ हेलौ।
औ खोनाबाय नै।
औ मा खामदों? मा खालामदों? हेलौ हेल' खोनायाखै नामा? हेल'
हेलौ खोनाबाय खोनाबाय औ खोनाब ओइ ओरै औ ओरैनो दं नै।
आतसा ओरै दं ने?
ओरैनो दं नै।
ओरैनो दं ने ओमफ्राय खबर सबर?
ओरैनो दं।
खबर सबर बैरै दं दासानदिलाय?
जाबायना?
मोजां खोनाया खैलै नोंना एसे
हेल'
औ हेल'
औ
औ हेलौ खोनायाखै नामा? मोजां खोनाया टावारानो
नागासिनो हेलौ खोनागासिनो औ
अ हेल' खोनागासिनो ने दाबो खोनादों ने?
नोंलाय मा खालामदों? खबर सबर मोजाङानो दासान्दि।
खबर मोजां ने माथो माथो ओंख्रि जायामोन? हेलौ एसे टावरा एसे माबालाय दिस्टाब खोनाबाय ने? एसे गग्ल' ग ग्ल' खोनादों आयो
खोनासिनो औ औ खोनादों